हेलौ औ खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय।
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आं बिदिनो दा साहा लोंखांनानै जिरायना दं
औ
नोंथाङा।
आंबो नै आंहा फुंनि जाखांबाय जानानै माने ओंखाम जाखांबाय आरो जाखांनानै दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो। ओमफ्राय। आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनना जाहैबाय नोंथांजों आङो एम्फौ फौनि बागै एसे सावयनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। सावयनो हागोन नोंथां।
लाथा एम्फौ औ।
औ एम्फौ लाथानि बागै जे एम्फौ लाथा। जेरै एम्फौ माबोरैहाय बेबायदि एम्फौ लाथा जायो जेनेबा माबोरैहाय फिसिनाय जायो बेनि बागै एसे
औ औ सावराय सावरायजागोन दे नोंथां।
औ। दे होनबा नों नोथाङा फोरमाना सोनार एसे
आं बिदिब्ला बे जेब्ला बिदै दैनो थाखाय जों एम्फौखौ बासिनानै माला सुनानै दोनो बेनिफ्राय जागायनोसै।
औ जों बेयाव माला सुनो थाखाय एम्फौनि फिथोब माने बेखौ एम्फौखौ बासिना लाखियो जेरै गुसुंखौ जो होननानै मोनथियो आरो गोलाव फिथोबा जोला होननानै जों बेखौ जोलैनो थाखाय बिदै दैनो थाखाय लाखिनाय जायो आरो बासिनानै।
औ।
आरो बेयावनो जों बिदै दैनायनि माला सुनाय समाव जेब्ला ओंखाम जाखांनानै मालाखौ सुयो होमबाना बिदैखौ बुरजा दैयो होननानै मोनथिगौ। ओमफ्राय बियो जिबा दिननि उनाव सिखिरि ओंखारो होननानै जों साननानै लायो आरो।
औ।
आरो बे सिखिरिया। साननै थाना बिदै दैयो होननानै जों मिनथियो। एम्फौनि सिरि ओंखारनाया आरो बिदैखौ जों एसे मोजां जायगायाव लाखिनांगौ बा गुसु जायगायाव बांद्राय गरमावबो लाखिनाङो बेफोरबायदिनो आरो। आरो मोस्रोमफोर जोंना न'फ्राव हाबोना बेनिफ्राय रै खा खालामनानै एसे साफायाव लाखि नांगौ आरो औ। नोंथाङा एम्फौनि सोमोन्दै आरो माबाफोर मोनथिगौबा एसे फोरमायनानै होजागौमोन।
ओ नोंथां आंथ' माने
बा एम्फौखौ मा माजों जायो ओय
औ औज जानायनि होनब्लाथ' नोंथां एम्फौ लाथाखौथ' गोबां रोखोमनि जानाय जायो जेरै जों
औ।
माखासे मैगंफोरजोंबो जानाय जायो जै मैथा बांगाल बा मैथा गोजा बा बे मोन सिरिमैखि होननाय मैगं दंना बेजोबो जानाय जायो आरो अनलाजोंबो ओ। बा आरो आलु मैगंजोबो। जानाय जायो आरो फ्राय एवनानैबो जानाय जायो। बांसिन जों सोरबा बायदि बुङो जे अनलाजों जायोब्ला मोदोम मोन जायो बेनि थाखायहाय अनलाजों जायो होननानै बुङो।
औ औ।
ए। ओरैनो आरो नोंथाङा जे एम्फौआ गोरलैनिफ्राय आरोबाव बेसेबां समसिमहालागै बिमा जायो बेनि उनाव आरो बेसेबांसिम गोमोन बेसेबां समसिमालागै गोमोन जायो बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
फिसा जोयो फिसा ओंखार आरोबा बिदैनिफ्राय बेखौ जों मिथिनो साननैसो आरो बेे गोरलै एम्फौन जों बिलाइखौबो लाबाय थानांगौ बिदिनो लिरहैनायाव लागै जों उम गाबिलाइ बाखौ रानाय बिलाइखौ होजायो आरो ओ थांलांबाय थानानै खनब्रै गिदिंनायनि खनब्रै गिदिंनायनि उनाव बियो बुंहरलायदों
ओम खोनायासै आं नोंथां
अजा ओंखारो नोंथाङा खोनादोंना
औ एसे नांथा नांथा खोनादों नोंथांनिखो औ खोनाबायना
दा खोनाबायना
औ
खोनाबायना नोंथां
औ खोनाबाय दे
अ आरो बे बिमा महर जानायनि उनाव सानब्रै थानानै अजा ओंखारो हेलौ
अह औ खोनादों
खोनाबायना नोंथां अ आरो बे अ अ आरो बिमा महर जानायनि उनाव सानब्रै थानानै अजा ओंखारो होनबा बेखौ जों अजा होननानै मोनथियो आरो फार्स्ट गोमोन फैनायखौ
औ
ओ आरो बियो फिथोब थो-थोबनो जोङो बिनि थाखाय आरो उम बाहाबोनांगौ बिनि थाखाय बाहा बानायना होनांगौ थालिर बिलाइ गोरान आरो थाइज जौ आरि जायखि जाया साफा गोरान बिलाइखौ फिथोब थैनो थाखाय जों बाहाबोनानै होनांगौ एम्फौनि थाखाय आरो जेस सेनो सान सानाव जेसे उम बा गोमोन फैयो बेखौ जों बे बाहायाव होनानै होनांगौ आरो एम्फौखौ
औ
गोजां बोथोराव जों एम्फौखौ हरब्रै आरो गोलोम बोथोराव हरथामाव जाजायो आरो बेखौ फिथोब थैनो थाखाय दोननानै फिथोबनिफ्राय जिरनानै जों ओ बेखौ जाजायो गोलोम दाथ' गोलोम बोथोर गोलोम बोथ थोराव जों हरथाम दोननाय नि उनावनो जानो हायो आरो एम्फौखौ उम आरो बेबायदिनो जों फिथोबखौ जों औ बुंनाय नोंथां
औ ओरैनो होनबा ओ खोनाबायना नोंथा?
औ खोनादों दे नोंथां।
अह औ द मा होनो एम्फौखो बे फिथोब थोबखांनायनि उनाव सानथाम मोनदोंमोनना नोंथाङा?
औ फिथोब थोब-थोबनाय दिननिफ्राय लानानै दा गोलोम बोथोरावथ' सानथाम थानानै जिरनांगौ आरो हरथाम औ।
बेनि उनाव जाजानाय जायो आरो।
औ जानाय जानो थाखाय जों फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ जिरनाय जायो ओ दिउ हुननाय जायो आरो।
औ ओ माखासेयानो गोबां जेरै जोंनि बर' दासिमबो गोबां बे एम्फौ फिसिनानैबो ओ फालांगियारि खालामनो हायोना नोंथां।
औ औ नोंथां
औ जेरै जोंनि नखरनि माखासे आंखाल जानायफोरखौ बे एम्फौ फिसिनानैबो ओ बिनो सुफुंनो हायो आरोना।
औ औ औ।
औ। बा ओरैनो मा होनो? ओ मासे बिमानिफ्राय बे जेन नोंथां दा सिखिरि बे सिख्रि मासेनिफ्राय बेसेबांसो बुरजा ओ फिसा मोननाय जायो जेनेबा?
होमबा बे सिखिरि मासेया जेसे बिदै दैनो हायो बिनिफ्राय जायो आरोना। बिदैया ओ माने बे सिखिरिनिफ्राय बेसेबां बे सिखिरिया बिदै दैखो बेबा खायफा सिखिरिया बिदैखौ खम दैयो खायफा सिखिरि बिदैखौ बुरजा दैयो ओरैबायदि आरोना।
औ।
गासैबो एखे जाया आरो बिनो जानो हागौ ओ नैजि नैजि होनबासो दा बिदि फिसा फिसा जायो नालाय बिदैआथ'
औ।
बिदि औ। मासे सिखिरिया नैजि बा नैजिबा बिनि समानफ्राम बिदि बिदै दैैयो जानो हागौ।
औ।
माने बिदैयाथ' फिसा फिसा नालाय बे बेखौ जों सानजोबनो हाया।
औ नोंथां। ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो मोनसे सोंलु ओ माने
औ।
औ।
आरो इन्दि बिलाइआ औ। एम्फौआ मा मा बिलाइ जायो होननानै मिथियोबा जों इन्दि बिलाइ सेथियावनो जों इन्दि बिलाइखौ होयो।
औ गुबैयैनो इन्दि बिलाइानो मेनसिन ना नोंथां? बेनिफ्राय आरो मा मा होनाय जाबावो आरो बाव?
गाम्बारि बिलाइफोरखौबो जायो नै खोनायो। आरो खारं होननाय मोनसे दङ ना? खारं बिलाइ गंगार थायसुमै बेफोर बिलाइखौबो जायो होननाय मिथि यो आरो जों बांसिन आनो मोनो होमबाथाय इन्दि बिलाइखौ मोनबाथाय बेखौनो होयो। आरो मोना मोना बायदि ब्ला बोथोरनि समावबो इन्दि बिलाइआ थैलाङो बा गाज्रि जालाङो नालाय। बेनिखायनो जों बिलाइफोरखौ सोलायनानैबो होनो गोनां जायो खारं बिलाइफोरखौ होनो गोनां जायो आरो।
औ ओ आंथ' एसे मिथिनाय बायदिबा नोंथां इन्दि बिलाइनि बिलाइ होयोब्ला बांसिनै मोदोम जायो होननानै
औ औ जानायफोराव एसे मोजां सिन मोनजायो होननाय मिथियो आरो इन्दि बिलाइनिखौ।
औ औ होनबा हायोब्ला इन्दि बिलाइनि होनो हायोब्ला मोजांसिन जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ
नोंसोर नोंथांमोननि ओरै ओनसोलजों होनबा एम्फौ फिसिनाय दंसै नामा नोंथां?
जों बुंनो थाङोबाथ' दा ओ दैज्लाङाव बिलाइनि एसे खस्थ' जायो आरो जोंना गायनाय फुनायबो फैयो नालाय समा बिनिखायनो दा एसे खमायदों आरो गामि ओनसोलाव जोंना न' खा खाथिफोराव ओमफ्राय जेब्ला गोजां बोथोर फैयो होमबानाथ' जोंना दुब्लिनि दुब्लि फोथारनि खामानियाबो एसे खमायो नालाय। एमफौखौ फिनाय जायो आरो। दा गोलोम बोथोराव एसे एसे खम ओ बिनिखायनो गोजां बोथोराव बांसिन लायो आरो। आंनाय नुनाय बायदिबा।
औ औ
आरो गोलोम बोथोराव लानो हायोबा औ
नोंथां होमबा समाबो जाबाय दोनथ'नोसै ना होमबा?
औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय औ औ दे